हेल' औ
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ-नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं।
नै दङ ओरैनो जिरायनानै दसे।
अ जाखांबाय नामा?
जाथ'वाखै जानायालाय
अ'
नोंथाङालाय मा खालामबाय दं दा
आंबो नै दङ ओरैनो जिरायनानै दान्दिसे।
आतसा
आदसा नोंथां ओ
जोङो मोनसे टपिक लाना सावरायनो नामा?
औ सावरायजागोन
औ मोनसे आयदा लानानै नङा होमबा ओ- जों बैसा- बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै लानोसै नामा आयदाखौ?
औ सावरायजायो खोब मोनसे मोजां आयदा
औ।
ओ-नोंथाङा फोरमायग्रोदो बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव सोलिनाय बैसागु फोरबोनि फोरबो रंजानायनि सोमोन्दै
औ फोरमाय जागोन बैसाग गु होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर'फोरनि आंगो एबा बयजोंबो अनसायजानाय मोनसे गाब गोनां फोरबो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
दा बेयाव बैसागु होनब्लाथ' बयबो रंजाखायो जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेराव बैसागु गोहो होनबाथाय माने बयनिबो गोसोआव मा जाखाङोनो मोनसे रंजाखांनाय हाबिला जाखाङो नङा होमबा नोंथां
ओं नंगौ नंगौ
ओ दा बेखिनियावनो जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबो खौ फालिनाय होनना बुङोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बेबायदियै जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो फ्राय सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों। जेरैबायदि मा होनो गिबि समाव मोसौनि बैसागु नैथि सानाव मानसि बैसागु थिग बेबायदिनो माखासे दाउ अमा बोरमा सैमा बेफोरबायदि बैसागुखौ बाहागो राननाय गैया होमबा नोंथां
औ दङ सिगां समाव दङमोन नाथाय ओ दानि समाव बेबायदि बाहागो राननायखौ नुनो मोनला नङा होमबा
औ
औ
नंगौ थारैनो थेवब्लाबो जोंनि ओनसोल ओनसोलाव बेबायदिनो जे बैसाग मानसि बैसागु मोसौ बैसागु बे मोननायखौ फ्राय फालिनायखौ नुनो मोनो आरो ओ गिबियाव मोसौ बैसागु होनना बुङोब्ला मोसौखौ जि सानखालि थुखैगोन बै सानखालि मा होनो मोसौखौ गोबां माखासे नेमखान्थिफोरजों मोसौनि बैसागुखौ फालिनाय जायो जोंनि ओनसोलाव ओ जेरैबायदि मोसौखौ थुखैनो थुखैखांनानै माखासे मा होनो मैगं थाइगंफोरखौ हानानै बा माला सुनानै गानहोनाय जायो आरो सार ओ मोसौखौ थुखैखांना होलोंना होलांनायाव ओ मा होनो बुज्रावनो थाखाय बा मोसौखौ बुनो थाखाय माखासे मा होनो रायदों ओमफ्राय मोखोना आरो मा होनो माखासे दिग्लिलिटि बिलाइ ना मा होनो बैफोरखौ ब बाब्रि ख बाब्रि ख बिलाइ ना माबा होनो जोंनि ओनसोलाव बैफोरखौ लानानै मोसौखौ बुज्राव-बुज्राव मोसौखौ खानो लाङो आरो थुखैखांनायनि उनाव
औ-औ नंगौ बैदिनखालि माने ओ मोसौखौ माबा बुनो थाखाय ओ लाव थि बाहायनाय जाया आरोना नोंथां नङा होनबा
ओ माने बैफोर बिलाइफोरजों बुयोब्ला माने मोसौनि माखासे गोदान बोसोराव फैनो गोनां एबा जानो गोनां बेराम आजारनि फ्राय मोसौआ बारग'यो होनना फोथायनाय दङ आरो जोंनि ओनसोलाव दिनैसिमबो।
ओं
बेनि उनाव मोसौ बैसागुनि उनाव मानसिनि बैसागु जायो जोंनि ओनसोलाव थारैनो बियो सोलिबोबाय थादों जे बयबो गेदेरा उन्दै खौ मान ओ अननाय उन्दैया गेदेरखौ सनमान होनाय बेबायदिनो मानसिनि बैसागुखौ फालियो लोगोसे गोखा गोखै संनानै जानाय जेरै सेजौ सेथा मैगं ना मा होनो नोंथां बैफोर गोखा गोखै मैगंखौ संनानै जायो मानसि बैसागुखालि
लांदां
बेफोरखौ उम फोथायनाय दङ जे बर' जोंनि बर' गामिफोरनि गेजेराव दिनैसिमबो बैफोर मैगंफोरखौ जायोब्लालायनो माखासे बेराम आजारफोरा जानो हाया होननानै नंगौना नोंथां।
अ ओं नंगौ नंगौ माने ओ बैफोर मैगंफोरखौ माने ओइदिनखालि मुलि मुलि हिसाबै जानाय जायो आरो नङा होमबा जायखौ जोङो खुंखा खुंखा जानायबो होनना बुंनाय जायो
औ खुंखा जानाय होननानै बुङो
औ
बेनि उनाव
लांदां
गासैबो बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय मा खालामोनो ओ खाम, जथा, सिफुं, सेरजा लानानै मोसानो थाङो। बेबायदिनो गासैबो सेंग्रा-सिख्ला ज' ज' खाम, सिफुं जथा लानानै गामि गामिबा न'खर न'खर मोसानायखौ। जोंनि ओनसोलाव फालिबोदों आरो नोंथाङा।
ओं नंगौ।
आरो मा होनो गाज्रि औ औ
औ बुंनो नोंथां
आ गासैबो सेंग्रा-सिख्ला बोराइ बेन्थ'फ्रानो मानो गाव गावनि आंगो हारिमु बिनि गानग्रा-जोमग्रा जायखौ बुङो ट्रेडिसनेल ड्रेस। नङा होमबा दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा बैफोरबायदिखौ गानै जोमै गामसा आर'नाइ ओ दख'ना हिनजावफोरा दख'ना सेंग्रा सिख्लाफोरा दख'ना बिदिनो फास्रा लानानै। सेंग्राफोरा गामसा आरो आर'नाइ लानानै। खोब मोनसे मेहेर गोनां एबा गाब गोनां रंजानायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव। ओ नोंथांमोना फोरमायनो हा गोन नामा जे नोंथांमोननि ओनसोलाव गोदो-गोदाय नि बैसागु रंजानायजों आथिखालनि बैसागु रंजानाय जों माबा मोनसे फाराग नुनो मोनो नामा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव।
औ आं फोरमायनो नाजानोसै नङा होमबा नोंथां औ जोंनि जोंनि ओनसोलाव गोदो-गोदाय आरो दानि दानि रंजानायनि नियमाव एसेबाबो सोलायनाय फैदों बेखौ जों मोननो हायो।
औ औ खोनादों।
मानो होनोब्ला गोदो-गोदायहाय जोंनि जा आबै आबौमोन ओ रंजानाय समाव ओ जोंनि ओ गामियाव बा जोंनि ओनसोलाव। माखासे रंजानाय नियमफोरा हमनानै ला खाम, सिफुं दामना ग्रोम ग्रोम मोसानायजों लोगोसे। जोंनिया नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बायदि जेरै मोसौ बैसागु मानसि बैसा थेवबो बेबायदिनो सैमा, अमा, दाउनि होनलांदों नङा होमबा नोंथाङा।
औ औ
जायखौ जोङो ओ औ मोनसे थारैनो बुंनो थाङोब्ला बैसागुखौ जोङो सैमा, अमा आनि होननानै बुंनाया। माने बै समाव ओ जोंनि माहारि हारियाव नङा होमबा जोंनि हारियाव गोबाङै सुबुंफोरा जोंनि सुबुंफोरा जौ जौजों गोदोफबना थानायमोन आरो। बै समाव
औ नंगौ थारैनो बै समाव गोबां बर' माहारि फोरानो मा मोनो जौनि जौनि फुख्रि ओंखामनि एलि बेदरनि आखाइ बेफोरबायदि होननाय मोनसे बाथ्रा दङमोन नङा होमबा नों
औ औ औ नंगौ
जेराव बैसागु रंजानो थाङोब्ला गामि ओनसोलाव गावनि गामि ओनसोलाव बैसागु रंजानाय समाव
ओ न'खर न'खर हाबनानै ओ जोंनि सुबुंफोरा जौ लोंनाय बै न'खरनि ओ बै न'खराव जौ लोंनानै मोसानाय रंजानाय बेबायदिनो साननै सानथाम मोसानाय रंजानायनि उनाव बै सुबुङा जौ लोंनानै सिखारनो हायै ओ बेबायदि अबस्था जालायनायसिम जौ लोङोमोन नङा होमबा। नाथाय दानि दिनाव नाथाय दानि दिनाव जोंनिया बेबायदि खौ जों गोबां खम नुसै आरो जौनि सोलायै जोंनिया ओ दानि गोदान मुगायाव सोलिनाय पेपसि साहा साहाया गोदोनि फ्राय सोलिबोदों मारुन थेवबो दानि समाव जौनि सोलायै बां सिन साहा बेपसि बेफोरखौ लोंनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जायनि जाहोनाव गोदोनि बायदि बांद्राय गादा गुदा एबा जौजों गुबफबना थानायखौ जों नुनो मोनलिया आरो।
औ गोबां सोलायनाय फैबाय होनबा नङा होनबा नोंथां।
ओं गोबां सोलायनाय फैबाय जोंनियाव दा माने मोनसे समाव आरो जोंनिया खाम जथा सिफुंखौ लानानै रंजानायनि सोलायै ओ जोंनि गेजेराव फैदोंमोन जे मोनसे ओ दानि गोनोखोआरि मुगानि गोदान दामजु जेरै देग रेकर्डिं मोसानाय नङा होमबा बेफोरजों रंजानाय। बेफोरजों रंजानाय हुदाया जोंनि गेजेराव फैदोंमोन नाथाय बै हुदाखौ जों लासैनो गारफिननानै जोंनि ओ गोदोनिनो दोरोङारि दामग्राजों मोस खाम दोरोङारि दामग्रा खाम सिफुंजों मोसानाय हुदाया जोंनि गेजेराव फैफिनबाय आरो जायनि जाहोनाव दिनै ओ ओ गोबां जौगासार लामायाव थांदों आरो जोंनि रंजानाय मोसानाया। गासैनिबो मेगनाव गोग्लैफिनदों।
औ औ जोंनि दोरोङारि गानग्रा जोमग्राफोरखौ गाननानै मोसायोब्ला एबा रंजायोब्लासो मा मोनसे खोब गोदां मा होनो ओ मेहेर गोनां नुयो नङा होमबा नोंथां।
ओं नोंगौ माने
गाब गोनां समायना रमायना बेफोरबायदि नुयो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ नंगौ मानो होनोबा जोंनि दोरोङारि गानग्रा जोमग्रा दामग्रा देग्राया मानसिनि गोसोखौ बोनो हानाय मोनसे जोबोद
औ गोसो बोनो हाथावना मुहि नि गोनां बायदि होननानै बुंजाय ना नङा होमबा नोंथां औ होनबा नोंथां जोंनि रायज्लायनाय समा जाबायमोन
औ।
ओ उनफोराव सम मोनोबा सावराय जासिगोन नामा नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां दे बिदिब्ला ओं औ दे।